औ। हेलौ औ खोनादों नों नोंथाङाबो आंनिखौ खोनादों ना औ। आं दा दसे जिरायनानै दं नोंथां।
औ नोंथांजों आङो ओ औवानि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै सानदोंमोन सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ जोंनो जोंनि बर' समाजावहाय औवाखौ ओ माबायदिहाय बाराय ओ बाना बाहायो बेनि बागै नोंथाङा आंनो एसेसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां औ जोंना। थ' बर' समाजाव औवाखौ ओ गिबियावनो जोंना बाथौ दुमनायाव बाहायनाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथाङा थारैनो
ओ औवाखौ गोबां रोखोमै गुबुन गुबुन रोखोमाव जोङो गुबुन गुबुन ओम मुवा बेसादबो बानायनाय जायो गुबुन गुबुन मुवा बेसाद बानायनानै जोङो बेखौ ओ बेफार फालांगि बायदिसिनायावबो बाहायो बेजोंनो लोगोसे जोङो गिबियावनो जोंना, औ गिबियावनो जोंहा बर' समाज होनोब्ला बर' जोंनि बर' हारि होनोब्ला बर' हारियाव गोबां सुबुङानो ओ साख्रि बाख्रि गैजायै सुबुं,
औ नंगौ नोंथां थारैनो
बेनिखायनो जोंहा, गुबुन हारिफोरबायदि गोजौ गोजौ बिल्डिं न' एबा गुबां ओ गोबां पाकानि एबा सिमिन्ट इटानि बायदिसिना न'खौ जोंहा बानायनायखौ जों आंहा नुनो मोना जोंनि गामि ओनसोलाव, बेनिखायनो जोंहा औवा खौ ओ जोंनि न' एबा थाग्रा ओ जोंनि थाग्रा खुलि न' एबा जों गोबां खामानियावनो बाहायसै जेनेबा जोङो गिबियावनो जोङो औवाखौ ओ न' बानायनो थाखाय दानना औवाखौ औवा गोरा गोराखौ जोङो दाननानै लाबोनाय जायो बेनिफ्रायहाय जोंहा औवाखौ ओ नांगौ जखानि ग्रोब ग्रोब हास'ना लानानैहाय जोंहा बेखौ दानखाव दानखाव सिनखाव सिनखाव मोजाङै जिर नानै लानाय जायो। आरो बे औवाजोंनो जोंहा ओ न'नि इन्जुर बा न'नि बेराखौ जोङो हेबनाय जायो बे बेरा बे बेराखौ जोङो हेबखांनानै ओ जोंहा गोबोरखि आरो हा लगायनानै जोंहा न'खौ लिरनानै बे इन्जुरखौ लिरनानै जोंहा बे न'आवनो ओ जोंखौ था थानायखौ जोङो मोनबोदों। बिदिनो जोंहा न' बानायनायनि अनगायैबो औवाखौ बेदिनो जोंहा न' बानायनायनि अनगायैबो जोंहा औवाखौ गोबां रोखोमाव गोबां बेसाद बानायनायावबो बाहायनो हायो जेरै जोंहा जेखाइ हेबनाय खबाइ हेबनाय बिदिनो बायदिसिना बेरा हेबनाय गिसिब हेबनाय बायदिसिनायाव जोङो ओ औवाखौ जोङो बाहाय नो मोनबो बाहायनो हायो
औ नंगौ नोंथां
खौ बाहायनानै जोङो बर' सुबुङा एबा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां रां खामायनायखौबो जोङो नुबोनो मोनदों। बिदिनो ओ बिथांमोननि जायगायावबो जानांगौ बिदिनो गोबां औवाजोंनो रां खामायो बिदिब्ला नोंथाङा आंनो ओ इदि औवाजों रां खामायनायनि बागै सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां ओ नों नानो मोजाङै फोरमायना होलांखाबाय थेवब्लाबो आं नोंथांनोबो सुंद' बिबुंथियै ओ औवानि बागै फंनैसो ओ बाथ्रा सावरायनो होननानै आं आखायाव लाबाय नोंथां ओ औवा औवाखौ औवायानो जादों जोंनि बर'फोरनि मोनसे मोजां मोनसे ओ बाहागो ओ जोंना औवाया गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोङो औवा बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों औवाया औवाखौनो जोङो ओ गिबियावहाय जोङो औवाखौ खौहाय जोंनि बाथौ धोरोम हिसाबै जोङो बाथौ दुमनायावहाय बाहायगोरनाय जायो जोङो बाथौ दुमनायावहाय औवाखौ थसे औवा औवाजोंनो जोंनि बाथौखौ बाथौ दुमनायखौ दिहुननांगौ होनना जोंनि बर' समाज आवहाय फोथायनाय दोङो नोंथां बेयाव गिबियावनो जोङो औवाखौ बेवहाय बाहायग्रोयो बेनि उनावहाय जोङो जोंहाथ' नोंथाङा दहायनो फोरमायनानै होलांखाबाय जोंनि बर' समाजावहाय गोबां सुबुङानो साख्रि मावा होननानै बेनि गेजेरजोंनो जोङो बर' सुबुं फोराहाय औवा बाहायनानैनो जोङो न' लुनायखौ नुनो मोनबोदों आथिखाल मुगायावबो जोङो औवाजोंनो न' बानायनानै थानायखौ जोङो नुबोगासिनो दं एबा नुनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां बे बेबायदिनो जोङो जोंनो न' सायला बानायनानै जों थानो मोनदों बेनि अनगायैबो जोङो दाउ गलार अमा गन्द्रा मोसौ गलि बायदिसिनाफोर बानायनायखौबो जोङो औवाजोंनो बानायो आरो नोंथां बेनि अनगायै बो जोङो ओ जेखाइ खबाय दाला सान्द्रि बायदिसिनाखौबो जोङो औवाजोंनो बाहायनाय जायो नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो दुब्लि फोथारावहाय मावनो थाखाय जोंना मोसौनो हालेवनो थाखाय जोङो जुंगाल होननाय दङ मोनसे बे जुंगालखौ खौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो बेनि अनगायै जोंनो माइ खायनो थाखाय हुखेन हुखेनखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो मोसौ होनो थाखाय जोंनो लौथि लौथिखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोंना औवाखौ ओंख्रिबो जानाय जायो आरोना नोंथां जायखौ बुङो जोङो औवा मेवाइ औवा मेवाइ खौ जोङो दा दैज्लां समावहाय अनला ओंख्रिजों जानाय जायो आरो नोंथां बेनि अनग बेगायबो जोङो औवा मेवाइ खौहाय उनफोराव जानो थाखाय जोङो आसारबो बानायना दोननाय जायो आरो नोंथां बेनि अनगायै जोङो आबाद फोथारावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो जेरै गोबां बिबांनि जोङो आबाद मावनो थाखाय औवानि बैसां होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बेयावबो जोंना हेफाजाब होयो बेबायदिनो जोङो औवाया रांखान्थि बिथिङावबो हेफाजाब होनायखौ आङो नुनो मोनदों नोंथां नोंथाङा आंनाव सोंदोंमोन जे औवाया माबोरैहाय रांखान्थि बिथिङाव हेफाजाब होयो होननानै
औ नंगौ
थां बेबायदिनोहाय जोंना औवाया औवाजोंनो गोबां बिबांनि जोङो रांखान्थि बिथिङावबो हेफाजाब मोनो। जेरैहाय जोङो औवानि बागान बानायनानै जोङो ओ बेफार फालांगि खालामनो हायो बेबायदिनो जोङो औवाजोंनो जेखाइ, खबाइ ओ हेबनानै जोङो ओ बाजार एबा गलायाव गलायाव हाय फानहैनानै जोङो बेबायदिनो रांखान्थि बिथिङाव ओ गावनि न'खरखौ सामलायलांनो थाखाय जोङो ओ औवायानो जोंनो गोबां हेफाजाब होयो। बेबायदिनो जोङो औवानि बायदिसिना ओ बागान बानायनानै जोङो ओ हाथाय एबा बाजार गलाब फोराव जोङो फानहैनाय जायो। आथिखाल मुगायावबो जोंना औवायाहाय बिल्डिं एबा न' लुनायावबो जोङो औवाखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बेबायदिनोहाय औवाया आरोना गोबां रोखोमनि थायो नोंथां ओ बेबायदिनो जोंहा औवा माखाल थायो ओ बि ज्लि औवा थायो। गराइ आथिं औवा थायो बेनि उनावहाय जोंना बुरखा औवा होननाय मोनसे थायो आरोना नोंथां नोंथांमोननिखिबो बेबायदिनो औवानि फालांगियारि खालामनाय जाफुंसारनाय सोरबाफोर सुबुं दङ नामा नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो औवाजों फालांगि खालामनाय सुबुं गोबांखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा औवानि फालांगि होनोब्ला जोङो बिदिनो औवाखौ दाननानै बायनानै गोबां गिदिर गिदिर कम्पानि एबा गिदिर गिदिर न' लुनाय बायदिसिनायाव जोङो हरनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोंहा औवाखौनो बायनानै जोंहा न'नि न'आवनो जेखाइ खबाइ गिसिब धारा सान्द्रै दाला बायदिखौ जोङो हेबनानै हाथाय बाजाराव फानहैनानै जोंहा गोबां रां खामायनायखौ जोङो दा नुनो मोनगासिनो नोंथां बेजों लोगोसे जोंना दाना गोबां गिदिर गिदिर फांसन गोबां गिदिर गिदिर मिटिं मेल बायदिसिनायावबो जोङो औवाजों बानायनाय आइजें आयलाफोरखौ जोङो जोबोद बेसेन होननानै बायनो बायनांगौ जानानै फैबाय जों नोंथां
औ औ नोंथां थारैनो
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा औवाजों जेखाइ एबा खबाइ हेबनायनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
नोंगौ नोंथां औवाजों जेखाय एबा खबाइ हेबनाय जायनि बागै आं सुंद' फोरमायथि नोंथां। नो होलांनो सानदों ओ नोंथांङा सोंदों ने जेखाइ खबाइ माबारै बानायो होन आंथ' एसेबां जेखाइ खबाइ बानायनो रोङा थेवब्लो आङो ओ गोदोर गोलावफोर निफ्राय नुनानै आङो सोलोंनानै लायो नोंथां। बेबायदिनो आङो जेखाइ खबाइ खौ माबोरै बानायो होनोब्ला ओ गिबियावनो जोङो औवा थसे मोजांनो गोराखौ नायनानै लाग्रोनांगोन बेनि उन उनावहाय जोङो बेखौ गोबां गोबानो खाथि सैनानै लानांगोन सैखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ जेखाइ एबा ओ खबाइनि महर होनाय लानाय जायो नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो जेखाइखौ बानायनाय जायो बेनि उनाव जोङो ओ दिरुं एबा बाजार एबा ग'लायाव थांनानै जोङो दिरुं बाय नानै लाबोनांगोन दिरुं बायखांनायनि उनाव जेब्लाना जोङो जेखाइया जानो हमो अब्लाना जोङो बेयाव ओ जिं जिं जोङो ओ औवाजोंनो बानायनाय मोनसे फ्रेमहि बानायनाय जायो बे फ्रेमाव जोङो जेखाइखौ ओ बानायनानै जोङो खानानै लानाय जायो। खानायनि उनाव जोङो बे जेखाइखौहाय बानायनाय जायो खबायखौ बोरैहाय बानायनाय जायो होनोब्ला खबाइखौबो बेबायदिनो ओ एसे गोबा गोबा जोङो गोलावनो खाथि जिरनानै लायो बे खाथिजोंनो जोङो खबाइखौबो बानायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ थारैनो नंगौ नोंथां।
नोंहाबो जेखाइ खबाइ बानायनो रोंगौ नामा एसेसो आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन ओ जेखाइ खबाइ हेब हेबनाय होनोब्लाथ' आङो एसे ओरै हेबफेराखैबो आरो ओ बिदिनो जोंहा न'आवबो ओ जेखाइ खबाइ हेबनायखौ आङो गोदोनिफ्रायनो नुबोनो मोनाखै नाथाय जोङो खोनानो मोनदों। ओ गामियाव गोबां आबै आबौ मोन दङ'। बिसोरो गोबां हेबनानै ओ बिदिनो बायदिसिना बाजारफोराव फानहैनायखौ नुनो मोनो बे बिसोर हेब बेखौनो आङो एसे नायना लादोंमोन दि औ। जेखाइ हेबनो थाखाय नोंथाङासो बुंलांनाय दानि नि दानि बुंलांनाय बायदि ओ थरसे गोरा औवाखौ दानना लानानै बेखौ गोब्बा गोब्बाहाय मोजाङै सैनानै औ बेखौ ओ जेखाइ हेबनोबा जेखाइनि महर होयो एबा खबाइ हेबनोबा खबाइनि महर होनायखौ आङो ओ नुनो मोनदों नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों रायलायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय जासि हरबाय नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ थारैनो नोंथां।